हेल' औ नोंथाङा खोनादोंना नों नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों
अ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन नोंथाङा सम दङनाा
औ दङ रायलायजागोन दे
अ' बिदिब्ला जोङो दे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लों लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनि नामा नोंथां
अ जागोन दे
अ' बिदिब्ला ओ आङो बे बर'फोरनि जानाय लोंनाय दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनि नामा मा सिगाङाव नोंथां
अ अ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो ओह बुंनो थाङोब्ला ओह बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनाय जेरैहाय गुबैहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओंखाम नङा होनबा?
औ नंगौ।
अ बुंनो थाङो बा आरो जोंहा बे ओंखामजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि बर'फोरनि मोजां मोननाय ओंख्रि फोर दङ' जेरैहाय जोंहा मैथाजों ना, अनलाजों दाउ बेबायदिनो सबायजों साम' आरो जों लोगोसे अमाजों नारजि बेफोरबादि गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ' नङा होमबा? ओह थिग बेबादिनो जोंहा बे ओंख्रिफोर जेरैहाय जोङो बे ओंख्रिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा खारदैजों संनाय ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनबोखायो आरो मोजां मोनो। ओह बुंनो थाङोब्ला थिग बेबायदिनो गोदोहाय जों बांसिनै जि मैगं जि जि बेसादफोर मोनो जेरै मैहुरफोर खालामनो थांनानै बर'फोरा गोदोहाय जोङो हांना सावना जानायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बांसिनै थावफोरजों संना जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
अनला सङो जेरैहाय जोंहा अनला बेफोर नारजि बेफोर ओंख्रि सं ओंख्रिफोरखौ संनाया जोंहा खारदैनि गोनांथि जायो। ओह बुंनो थाङोब्ला जोङो अनला खौ संनायाव जोंहा उह गिबियाव जोङो माइरंखौ ओ दैयाव सोमनानै जोङो जेब्ला माइरङा एसे रुइहाबजासिम जोङो दैयाव सोमहाबना दोननाय जायो उम बेबादिनो जों आरो बाव दैखौ माइरंखौ सुखांनानै जोङो सर' होनो थाखाय मोनसे आइजेंङाव दोनथ'नाय जायो बेबादिनो जोङो जेब्ला दैया सर'खाङो अब्ला जोङो बेखौ उवाल एबा ग्रेन्डार मेसिनाव उननाय जायो ओ आथिखालावथ' बांसिन बिदिनो बेबादि ग्रेन्डार मिसिनखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? ओ थिग बेबादिनो जोङो मिक्स गुन्दै खालामखांना लानायनि उनाव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदो अब्ला जोङो बेखौ ओ गुन्दै माइरं गुन्दैखौ होनाय जायो ओम बेबादियैनो जोङो बे खौ होखांनायनि उनाव आरो जेन बेयो लाद्राखाया एबा गथाखाया बेनि थाखाय जोङो सागंजोंबो सानाय जायो ओ थिग थिग बेबाददिनो जोङो बेफोरखौ अनला अनलायाव जों गोबां रोखोमनि बासिगा बिबारफोरबो होनाय जायो बेबायाददिनो जोङो अनलाखौ खारदैफोरबो होनानै संनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ नों थाङा मा मा ओंख्रिखौ ओरैनो जानो मोजां मोनो जायखिजाया बेबादिनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै?
औ। ओ बियो जोङो। ओ जुदि बुंनो थाङोब्ला आङो बर'फोरनि ओंख्रि जानो गोथाव जुदि बुंनो थाङोब्ला जोङो अनला दाउ मेनलि जोङो गाहायै जों बेखौनो बुंनो हायो। लोगोसेयै जोङो जों जोंनि ओनसोलाव। हाय। ओ बांसिन जोङो सबाय दाउ बा जोङो सबायजों साम' नारजिजों अमा नारजिजों अमा मे जेम। बेफोरखौ जानानै जों गोथाव मोनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनै। बर'फोरनि। दोरोङारि जानायनि बेलायाव बेफो औ।
अ। माने ओ बेफोर जानाय लोंनाय अ अ बुं। थां।
औ बे। फोरखौनो जोङो जानानै मोजां मोनो। जोंनि ओनसोलावहाय बेजों लोगोस इ ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय नारजिजों अमा मेजेमजों जों जायो दा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा जे नारजि जों नारजि खौ जोङो माबोरै संनाय जायो।
अ अ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा। खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला ओ गासैबो संनायनि ओ संनायनि हुदाफोरा माने गासैनाबो ओ जिल्ला ना ओनसोल एसे आलदा आलदा जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। ओ अब्लाबो जोंङो जोंनि ओनसोल फोराव माबादिहाय संङो माबादिहाय जायो बेफोरखौ माने नोंथांनो फोरमायगोन आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला औ नों थां बुंनो थाङोब्ला गुबैहाय जोंहा ओ बेनारजिखौ जों फाथोनिफ्रायनो बानायो। ओ जेरैहाय जोंङो ओ फाथोखौ जेब्ला फाथोआ गोरा जायो अब्ला जों माने फाथोखौ ओ हानानै ओ एबा दाननानै लाबोनाय जायो। ओ जेब्ला जेब्ला बे फाथोखौ ओ लाब फनायनि उनाव जोंङो जेब्ला ओ बिलायफोर खौ खानानै जोंङो सान्दुंहाय एबा गोरान खालामनाय जायो एबा फोराननाय जायो आरो ओ बेबायदिनो फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला ओ फाथोआ रानो अब्ला बेखौ जोंङो नारजि महरै बाहायनाय जायो। जेरै बियो गोखा आरो ओ जेब्ला जोंङो बे नारजिखौ ओ संनो थाखाय जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव माने खायफा खायफा माने बांसिनखौ नुनो मोनो खायफाया दैयाव दैयाव ओ गो एसे गोबाव समहालागै जेब्ला बे रुइहाबो अब्लाया लागै माने खायफाया दैयाव सोमनानै दोनो। ओ खायफा माने ओ दैयाव ओ अरफोरजों रुनाय जायो आरो बेबादिखौ नुनो मोनो। जेन थाबनो ओ ओ जेन थाबनो गेब्लेयो बेनि थाखाय जेन ओंख्रि संनायाव। जेब्ला बेखौ संगोन अब्ला जोंङो खारैखौ गिबियाव खारै होनानै जेनेबा जोङो रुइदबहोनानै लाग्रोनाय जायो। जोंङो जोंङो ओ बेबादिनो संनाय जायो आरो ओ माने बेफोरो जोंनि मोनफा मोन फा ओ संनायनि आइटेमस। ओ जोंहा जेरैहाय गोबां रोखोमनि बेयाव सामब्राम गुफुर संख्रिफोरबो होनाय जायो आरो बेबादिनो जोंङो संनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो संनाय जायो नामा फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां नारजि खौ गाहायै जोंङो मोननै मोननै रोखोमनि फाथोनिफ्राय बानायो। बांसिनै जोंङो फाथोखौ मोननै रोखोम मोनो जेरै जों फाथो गोदै आरो फाथो गोदै आरो फाथो गोखा होननानै मिथियो। बांसिनै खायफाहा फाथो गोदै फाथो गोदैखौबो जायो खायफाया गोखाखौ जायो बांसिन खिन्थु जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनै फाथो गोखाखौ नारजि बानायनाय जायो। सिगां जोंङो फा थोखौ फाथोखौ फिफांनिफ्राय खानानै फाथो बिलाइखौ जोङो मोजाङै फोराननानै लागोरो। बिनि उनावहाय जोङो फाथोखौहाय ओ दैयाव सोमनानै नोंथाङा जे रखम खोन्थानाय बायदिनो बेबायदिनो जोङो फाथोखौ संनाय जायो आरो फाथोखौ जोङो गोबां रोखोमै जायो जोङो नारजिखौ जेरै जोङो फाथोखौ खायफाया माने गोथाङैनो मोजाङै दैयाव सोमनानै बेखौ बानलु संख्रि लगायनानै औ खाजिबो लगायनानै जायो। खायफाया किन्थु जों नि ओनसोलाव बांद्राय नुनाय जाया बेखौ। बांसिनै बांसिनै जोंनि ओनसो सोलावहाय फाथोखौ अमा-अमा बेदरजों जानाय जायो माखो खायसिहा माने आलु-आलुजों होनानैबो आलु ओंख्रियाव होनानै बो जानाय जायो बेबादिनो ओ बेबादिनो-बेबादिनो फाथो माने बेबादिनो नारजि ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावहाय बेबादिनो जानाय जायो आरो
अह नोंथाङा बुंनाय बादिनो अह अह हेल' अह नोंथाङा खोना माने नार जि होनबाथाय जोंहा माने बर'फोर जों माने नारजिया जोबोद सोमोन्दो गोनां नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ ओ बुंनो थाङोब्ला थारैनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेराव जोंहा फोथायना नै लायो आरो जेरैहाय जोंहा गोजाननिफ्राय आलासि फैबा एबा नुफेरै आलासिफोरखौ माने जोंहा ओ नारजि ओ संनानै जाहोहरनो मोना बेबादि सोमोन्दो नागारलायनाय जायो जेरैहाय जोंहा माने ओ नायनो बानाय फैनो बानाय बेबादि जायो होननानै माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोनहा माने फोथायो आरो ओ आरो थिग बेबायदिनो जेब्ला मान सि थैगोना अब्ला माने बेबादि सोमोन्दो नागारलायनायाव माने जोंनिया नारजि बायनाय जोन जोंनि ओनसोलाव माने जोंहा गोदोनि फ्रायनो नुनो मोननाय जायो आरो बेबादिनो माने नारजिया जोंनि सुबुंफोरजों माने गोबां सोमोन्दो दङ होननानै जोङो मिथियो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो ओ दङ नामा फोरमायनो हागोन ना?
औ दङ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो मानिनाय गोदोनिफ्रायनो बानायनाय दङ जे नारजिखौ जोङो ओ मानसि थै मानसि थैयोबा-मानसि थैयोबा ना जि जानो मोना बा जोङो से-से-से बोसोरसिमहा हा लागै जोङो ना रजि जाया जोंनि ओनसोलावहाय जेब्ला ज जोंनि न'खराव मानसि थैयो बेजों लोगोसे आलासि फैयोबा गोदान आलासि फैयोबा जोङो गोजाननि आलासिफोर फैयोबा जों नार्जि ओंख्रि संनानै जाहोनो हाया ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जों गोदोनिफ्रायनो आबै आ बौ मोननिफ्रायनो फोथायनाय दङ लोगोसेनो जोंनिया ओनसोलावहाय बर'फोरनि जानाय होननानै बुङोब्ला नाफाम नाफामखौ जोङो गोबाङैनो जोंनि ओनसोलावहाय माने मोनसे बर'फोरनि जानाय आदार होननानै मानिनानै लायो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय नोंथांनि ओनसोलाव नाफामखौ माबोरै बानायो। नोंथाङा नाफामनि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होनो हागोन ना?
बुंनो थाङोब्ला खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ बुंनो थाङोब्ला नाफाम होनब्ला जोंहा जेरैहाय जोङो गोबां रोखोमनि ना थायो नङा हबा
नंगौ नंगौ।
फिसान फैलााना गेजेर सिहालागै जायखि जाया जोंनि जिउफोरााव गोबां बिलेयाव ना मोनो बेफोर खाथि खाथि खालानि फुख्रिफोराव गोबां ना मोनो आरो बेफोर नाफोरखौ माने जोङो गुरनानै गुरखांबाय जेब्ला गुरखांालानानै जे जेखि जाया नाखौनो माने जोङो देनानै लायो बा बेयाव थास' थास'नि देथा बेफोरखौ नोंथाङा मिथिखाय जानांगौ। माने जोंना बेफोरखौबो ना खौ गिबियाव गुन्दै खालामना लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो बे थास'नि बिसंखौबो माने जोङो गुन्दै मिक्सार खालामना लायो आरो नाफामजों बेबायदिनो जोङो मोनसे थेमा एबा भयामफोराव माने जोो मोजाङै सोनानै दोननाय जायो बेखौ एसे गोबावनि उनाव माने जोङो लारु खालामनाय जायो बे लारुखौ माने जोङो बेबायदि लारु खालामनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो जों नाफामखौ बानायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव। बुंनो थाङोबा नाफामखौ गोबां मोजां मोनो आरो बर'फोरनियावबो। नाफामा मोनसे जोबोद मोजां मोननाय बेसाद आरो माने नाफामखौ जोङो मोजां मोनो बिरादनो। थिग बेबायाददिनो नोंथाङा बुंनाय बाददि बिदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो गोबां रोखनि मैथों ना बेफोरखौबो जानाय जायो आरो। जेरैहा मैथाजोंना औ बर'फोरा मोजां मोनो जेरैहाय गोदोनिफ्रायनो जोंहा जिहेथु जोंहा खारै मैगं बे मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरखौ बांसिनै जायोमोन नङा ह
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला। बा रायनायखौ दोन्थ'नोस जायसै नामा।
अ नोंथां दे दे।